हेल' खोनादोंना?
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों खोनादों अ। जे जोंनि टपिकआनो जादोंमोन आरोना जे जोंङो सोलोंथाइ लानानै जोंङो जिउआवहाय मा जानो हायो आरो ना बेनि सायावहाय जे मुलाम्फा मा मुलाम्फा जानो हायो बेनि सायावहाय एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो ना।
औ नोंथां सावरायजागोन दे औ सावरायनो हागोन।
अ जे जोंङो सोलोंथाइ लानानै मा मुलाम्फा मोनो बेनिसायावहाय नोंथांङा एसे ओ ससे खोन्थाहरबानो जाबाय दे।
औ माने जेनेबा जों सोलोंथाइ होनोब्ला थ' मोनसे आथिंखालनि मोनसे गोनांथार माबा जाना फैबाय नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ औ नंगौ।
दा दा बेनिखायनो सोलों ओ सोलोंथाइ लायोब्ला सासे मानसिया माने गोबां गियान गियानफोरखौ आरजिनो हायो आरो आरो बिदि गियानफोरखौ आरजिनायजों लोगोसे जे गावनि जिउआव मोनसे मोजां खामानिफोरखौ बा मोजां साख्रिफोरखौ मावनानै बिथांङा जिउ खुंलांनो हायो आरो जेरै हमना ओ सासे सासे मानसिया जुदि मोजाङै गाव गोसो होनानै फरायोब्ला बे बिथाङा बि-बि बिथांजों लोगोसे गियाना गियाना थागोन आरो गियानजों लोगोसे बिथांनो मा मोनसे मोजां गुरै आखुफ्राबो लोगोसे थागोन आरो बेबायदिनो जे गावनि जि जिउआव बिदिनो माबा मोनसे माबा मोनसे नङा मोनसे खामानि मावनाय बे लामाया थायो आरो जेरै हमना ला सासे ओ सासे सुबुङा जि थाखोसिम फरायनानै जिथ ओ जि थाखो फरायखांनायनि उनाव जि-जि ओ जि थाखोखौ जुदि मोजां मार्कजों पास खालामनो हायोब्ला बिथाङा डाइरेक्टलि दिनै बेफोरबायदि आइटि आइ बा बिदि पलिटेकनिक बा दिडप्ल'मा बेफोरबायदियाव डाइरेक्ट थांनो हायोसै आरो बेफोर बेफोरबायदि थांनायनि माबायानो जाबाय मुलाम्फायानो जाबाय जिहेथु नोङो आइटि आइ आव थाङोब्ला ओ डाइरेक्ट माने जेनेबा साख्रि मावनायनि लामाया फैखायो आरो आइ थि आइ आव आइ टि आइ आव थांनाय लोगो लोगो नोङो आइ टि आइ कर्सखौ कमप्लिट खालामनानै ओ बिनि जि साख्रि फेकेट बेखौ नोङो बे सार्टिफिकेटखौ होनाय लोगो लोगो नोङो खामानिफोरखौ मावनो मोननाय जायो आरो जेनेबा हमना ला सासे मानसि जाया आइ टि आइ नि गेजेरावनो माबाखौ लाबाय ओ मा होनो एम एम बि होननाय बाय
औ
बे बेखौ लायोब्ला बिथाङा जेनेबा गारिनि बागै गासिखौबो सोलोंजोबनो मोनगोन गासैखौबो रोंजोबगोन बिथाङा जुदि बे बेखौ लायोब्ला बेखौ लाखांनायनि उनाव बिथाङा गावनि जिउआव बेबायदिनो बे सार्टिफिकेटखौ लानानै जेरावखि थाङा मानो जेनेबा हमना ला ओ अबेबा दिलारफ्राव मह्रे महेन्द्र दिलारफ्राव बा बिदिनो माबा मोनसे अबेबा दिलारफ्राव थांबाय बिथाङा खोनादों ना नोंथां
खोनादों औ खोनादों खोनादों
औ बेबायदिनो माने जेनेबा बिथाङा बेफोरबायदि कम्पानिफ्राव बा डिलारफ्राव खामानि मोननायनि सान्सआ थायो आरो जाय जाय मानसिया माने जेबो फरायाखै जाय मानसिया जेबो रोङा बे बेफोरबायदिनि फ्राय बियो माने फरायनाया गोबां गुन गोनांसिन बा मेहेर गोनांसिन जायो आरो
औ
आरो बेबायदिनो दिनै ओ पलिटेकनिक माने थ्रि इयार्स दिडमप्ल'मा बुंनो थाङोबा जेनेबा बे खौबो जोङो आथिखालनि जुगाव माबानि थेन थेन पास जानाय लोगो लोगो बेखौ जों डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनोबा बिनि थाखाय जोङो सिद मोनोसै ओ हमना ला जेनेबा आइटिआइ या आइटिआइ आ जाबाय मोनसे ओ मा होनगोन बेखो ग लेबार ओ लेबार लेभेलनि एबा लेबार लेभेलनि कर्स आरो आरो पलिटेकनिकआ जाबाय ओ जुनियर जुनियर लेभेलनि जागोन आरो ओमफ्राय आरो बेबायदिनो बिटेक बुङोब्ला बे माने जेनेबा इन्जिनियार जाहैबाय आरो थिग बेबायदिनो जोङो औ थिग बेबायदिनो जोङो बिसोर मोनथामावबो जोङो ओ पलिटेकनिक आरो आइटि आइ बे मोननैयाव जोङो टेन पासनि उनावनो थांनो हायो नाथायबा जुदि जोङो बिटेक होनोब्ला बिटेकआव थांनो थाखाय जोङो मा खामनांगोन बेबायदिनो जिनै जिनै पास जानांगोन आरो लोगोसे जिनैखौ मानिफ्राय पास खालामनांगोन बे जाबाय साइन्सनिफ्राय ओ फिजिक्स केमेस्ट्रि ओमफ्राय मेथ्स बे मोनथाम साबजेका थानांगोन आरो अब्लासो बिथाङा डाइरेक ओ बि टेक खालामनो हागोन आरो आरो गुबुन मोनसे लामायावबो बेयाव दंबावो जाय बिथांमोना दिनै टुयेल टुयेलखौ जेनेबा साइन्सजों पास खालामासै बा टेन सिमल‌ फरायबाय बिथांमोनहा प ओ‌‌ पलि पलिटेकनिकआव पलिटेकनिकआव एप्लाइ खालामनानै पलिटेकनिकआव सिट मोनोब्ला बिथाङा पलिटेकनिकखौ फरायनानै बिटेकनि थाखाय डाइरेक माने ओ‌ थार्द से ओ थार्ड इयारनिफ्राय सिट मोनगोन आरो जिहेथु बिटेक बुङोब्ला बोसोरब्रै जाहा दिनै नांगौ खिन्थु बै बोसोर ब्रैयाव जुदि ओ पलिटेकनिक फरायनानै थाङोब्ला बे बिथाङा बोसोरथामल माबानांगोन आरो फरायनो गोनां जागोन दा बेफोरबायदिनो बिदि बेफोरदि गासैखौबो फरायखांजोबनायनि उनाव बिथाङा सासे मोजां इन्जिनियार जागोन बा बेफोरबादिनो मोनसे मोजां साख्रि साख्रिखौ मोननो हागोन आरो बिथाङा बेफोर बिनि थाखायनो आं बेफोर दा बेफोर गासैखौ नायोब्ला जुदि सासे फरायनाय मानसिया गोबां गुन गोनां जानानै फैयो आरो बिनि थाखाय जोङो बुंनो थाङोबा खोब फरायनांगौ दिनै जाय जाय सुबुंमोना जाय सु बुङा फराया बिथांमोना दिनै बेफोरबादि गोबां मोजां मोजां खामानिफोरखौ बिथांमोना मोना जायनि जाउनाव बिथांमोना सोरनावबा हाजिरा बा दुब्लियाव खदालफोर जावनो गोनां जायो बिदिनि थाखायनो आंनि नुनाया आव सोलोंथाइया आथिंखालनि जुगाव खोब मोनसे गोनांथार आरो
औ औ
नोंथाङा दा मा बुंनो सानो
औ आंबो बेखौनो बुंनो सानो आरोना सिंनि सामफ्रोमबोनि जिउ खांनायावहाय सोलोंथाइ थाथारनांगौ आरो ना जे सोलोंथाइ नङाबानो आथि खालावहाय जेबो गैया होनजायो आरोना जुदि नोङो मोनसे खामानि मावनो ला जे हाजिराफोर माव होमबाबो सो लोंथाइ नांथारगौ जुदि नोंनावहाय जेबो गियान गैया जुदि सोलोंथाइ गैया अब्ला नोङो जेबो गैया होनजायो आर ना जुदि नोङो जे जोङो मोनसे न' बानायनो थाखाय जोङो माबोरै बानायनांगौ जोङो जे बेहायो जुदि ओ माबे साइदजों मा बानायनांगौ माजों मा बानायनांगौ आरो बेहाय बेसेबां माफोर थागोन जुदि बेफोरखौ इसे मिथियाबा नोङो जुदि सोलोंथायानो गैयाबा नों बैफोरखौ बेसेबां माबा नांगोन मा नांगोन बेखौ मिथिनाय नङा आरोना बेखायनो जोङो सोलोंथाइ लानांगोन आरोना जे सोलोंथाइ लानानै जों मुलाम्फा दं होनबा जोङो गोबां आरोना जे जोङो जेवहाय सासे साक्सेस मानसि जानो थाखाय जोङो सो लोंथाइ लाथारनांगोन आरो सोलोंथाइया जाबाय मोनसे गियान मानसिखौ जे‌ गियान होनाय आरो बिदिनो साख्रि गावखौ जिउ दानाय ओ थांना थासिग सान्दियावहाय जिउ राहा जे मोजाङै जालांनो थाखाय जोङो बेखौ सोलोंथाइखौ लानाय जायो आरोना आरो ओ इयुन जोलै फोरनि थाखाय जोङो माने फोरोंनांनो थाखाय बेफोर सोलोंथाइखौ लानाय जायो। जे सोलोंथाइ लानायजों सोलों थाय लायोबा जों गोबां दङ' आरोना जे गोबां बिदिनो जोङो थाखो सेफाय लानानै जोङो गोबां फरायनो हायो आरोना बेहायनो बाहागो बाहागो बाहागो दं आरोना बेनिफ्राय जों सोलोंनो हायो आरोना जेस जेब्लासिम जोङो जे जोंनिया फरायनाया जोबथाहैया जिउआवहाय जोंना माने फरायनाय होनाया माने जोबथाहैखाया आरोना बे जोंनावहाय साख्रि मोनबाबो मा मोनबाबो जोंनावहाय बे सोलोंथाइ लानाया जोबा आरोना बेखायनो बुङो आरोना जेसेबां सोलोंगोन एसिबांनो गियान मोनगोन होनो आरोना बे सुबुंफ्रा गुबुन सुबुंफ्रा आरोना बेखायनो माने जोंनावहाय बेफोर जे सोलोंथाइ लानांगौ माने सम मोननायाव माने मानसि एसे मानसि गिदिरबा बिदि बुङो आरो ना जे जोङो गावसोरबो बुङो जे साक्सेस जानानै साख्रि गिदिर मोनबावो माने बिसोरो जों दाबो सोलोंगासिनो दंसो बिदि होनो आरोना ओंखायथ' माने जोङो माने गासिबो माने सोलोंथाइखौ लांफाबाय थानांगौ आरो ना ओ नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा बेनि सायावहाय जेनेबा
औ नों दा जेनेबा बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइया सोलोंथाइयानो बयनिबो गोनांसिन जानानै फैबाय नङा होमबा दा नोंथां?
नंगौ औ नंगौ।
उम दा बेनिखायनो माने जोंनि ओनसोलावथ' दा फ्राय बांसिनानो बयबो गोसो होनानै फरायोसै। माने बयबो गाव गावनि जिउआव मोजां जानायखौ लुबैयो नालाय जे टु गाव गावनि जिउआव मोज जाङै आलो गोजोन रायजो जालांनोब्ला दिनै सोलोंथाइया मोनसे गोनांथार जानानै फैनायखाय बयबो गोसो होनानै फरायनायखौ जों नुनो मोनोसै आरो
नोंगौ औ
औ जाय बिथांमोना माने फराया बिसोरथ' जेनेबा गोबां खस्थ' आथिखालनि जुगाव ओद थांनानै थानो थाखाय औ दामाने खामानि मोनसे फिसा खामानि मोननो थाखाय बिथांनि बिथांनि मा फरायनाय फरायनाय लेबेलखौ सोंनाय जायो। नोंथाङा बेसिबांसिम जो बेफोरबायदि होननानै सोंनाय जायो आरो ना हो बेनिखायनो माने आंनि नुनायाव जोङो दा खोब गोसो होनानै बा मैखोमै फरायथार होनाया जोंनि थाखाय गोनांथि आरो नंआ होमब्ला नोंथां?
नंगौ नंगौ ओ जों माने सो सोलोंथाइ होनोबा माने सां सा सासे मानसिया माने नोङो जे सोलोंथाइ गैयै मानसिया माने गामि एरियायावल' माने खामानिखौ मावनो हायो आरो ना। बि नोंनावहायोलोंथाइ गैयाबा ओ गुबुन जायगाफोराव जों थांगोन। जे जोंनावहाय सोलोंथाइ एबा नोंनावहाय गुन गैया सोलोंथाइनि गुन गैया अब्ला जोंनाव माने एसे उसुबिदा जायो आरो ना। जे खामानि मोनबाबो माने एसे फिसाखौ मोनगोन आरो एसे बे हेल्पारफोर जेनेबा बिदिनो मदद होनाय मानायफोर बिदियावल' मोनगोन आरो ना। बेखायनो माने सोलोंथाइ थाबा नों माने गिदिर गोजौसिमावहाय नोङो सोलोंथाइ थाबा नोङोहाय माने गियानफोर थाबा नोङो एसे गोजौ गिदिरसिमखौ मोनगोन आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि जायगायावफोर जोंनि जायगायाव बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि जायगायाव बेफोर एसेबां बेखारद्राय सुबुंफोरखौ नुनोथांआ आरो आथिखालावहाय आरोमाने। सोलोंथाइ लाजोबनाय सुबुङानो गोजा आरोना।
औ।
गोबाङाआनो बिदिनो आरोना।
औ आं जोंना टाइमा जाबाय नामा नों थां।
अ टाइमाव' जाबाय ओं जानायालाय। बेखिनियावनो जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'लायनाय जासिगोन आरोना।
औ दे नोंथां बिदिब्ला।
औ दे दे।
औ।